हेलौ खुलुमबाय नों खुलुमबाय नोंथां। नोंथांनिसिमबो दहरनाय थाबाय नों नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा?
औ नोंथां माने आंङो मोनसे आयदानि सायाव नोंनाव सोंहरनो होननानै कल खालामनाय जादों बे आयदायानो जाहैबाय जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै एबा थैजासिम बे जोंनि सुबुं जिउआव माबायदि मदद
मानि थाखाय फोरमायनो हागोन नामा नोंथांआ?
औ नोंथां। जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै थैजासिमाव औवाया जोंनि थाखाय बहुत खामानियाव हेफाजाब होयो। जोनोम जाजेननाय लोगो लोगोनो जोङो जोनोम जागोदान गथ'खौहाय जोङो ओ नारा हास'नो थाखाय औवाखौ ओ नारि हास'नो थाखाय जोङो औवाखौ गोबौ खालामो खामनानै गोबौ सोनानै जोङो बेजों हासुनाय जायो बेखौ हास सुखांनायनि उनाव जोङो जोनोम जागोदान गथखौ आरोबाव संग्रायाव फुथुनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बर हारिया मोनसे ओ मिगानि सायाव सोननानै संसार जाबोनाय हिसाबै न लुनाय निफ्राय लानानै जोङो गोबां खामानि औवाया जोंखौ मदद खालामो बेनो जाबाय ओ न लुनो थाखाय जोङो खुन्सिया बाहायो बे खुन्थियायाव जोङो औवाखौ गायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो उखुम उखुम खानो थाखाय जोङो औवाखौ फेरायसैनानै उखुमाव खायो आरो बेरा दुमनो थाखायबो जोङो औवाखौनो बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ ओ बेरा दुमनाय ननि सोरगिदिं दुमखन्नाय बेयावहायबो जोङो मोसौ बोरमा हाबैनिफ्राय थाखाय जोङो औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ ना समनाय एबा ना लायनाय बेयावबो जोङो औवाफोरखौ बाहायनाय जायो जेरैहाय जोङो हिनजावफोरनि थाखाय जोङो ओ ओम जेखाइ खबाय बेफोरखौ जोङो औवाजोंनो बाहायनाय जायो औवाखौ दाननानै लायनो
ओ गुसुं गुसुं जखा जखा हिसाबै हासनानै जोङो फिसा फिसा सैफिन नानै जोङो जेखाय हेबनाय जायो बेनि अनायैबो जे जेखायखौबो जेखायजों लोगोसे ना लाग्रा खबाइ खबायाइखौबो जोङो औवाजोंनो फिसा फिसा खाथि सैनानै हेबनाय जायो आरो बेनि अनगायै ना सानो थाखाय जोङो सेन बाहायो सेनखौबो जोङो औवाखौ फिसा फिसा खाथि सैनानै जोङो हेबो बे हेबनानै जोङो खबा ओ सेनखौ बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो नआव बाहायनाय आइजें ओंखाम संनाय बा आबाद मावनायाव जों बाहायो जेरै आबाद मावनायावबो जोङो नांगोलजों जुंगाल जुंगाल बानायनायावबो जोङो औवाखौनो बाहायो बेनि अनगायैबो दाखोर गारनो थाखाय हा खादा खादाखौबो जोङो औवाजोंनो बाहायनाय जायो आरो ओ ओंखाम संनायाव जाहैबाय जोङो खादौ बाहायो ऐसा ओ जेरैहाय जोङो खादाखौ मैगं सायनायावबो बाहायो आरो नआवहायो माइ जावनो थाखाय माइ जावनो थाखाय जोङो सान्द्रि बाहायो संग्राय बाहायो माइरं जावनो बेखौ जोङो जेसेबांखिनि मैलाया गलांथावथाव बेखौ जखा खालामनानै जोङो सानद्रिखौहायो गुबुं एबा गेसें बेफोरबायदि गब्लं गब्लं दोननानै जों सानद्रि खौ हेबो सान्द्रि हेबनायाव जाहैबाय जोङो औवाखौ लायनानै जखाखिनि हानानै जगाखिनि हानानै जोङो हेबो आरो सान संग्रायखौबो बेबायदियैनो जोङो खाथि फिसा फिसा दाब्लां दाब्लां सैनानै हेबनाय जायो। बेवहाय जोङो संग्रायाव गब्लं दोनालासिनो हेबो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां दंबावो नोंथां आरो बैसां जेरै जोङो ओ आबाद मावनायावबो बाहायो जेरै मैगं थाइगं खुबैनायाव मानला होनो थाखाय जेरै मानलाग्रा मैगं फोरला जिंखा खुमब्रा बेफोराव जोङो बैसां बाहायो बैसां गायनानै जांस्रिफोरखौ होनानै जोङो जांसेयावहायो मानला होयो आरो फिथाय थायनानै जेब्ला फिथाइया देरनानै गिलिर बेखौ होबथानो थाखायबो जोङो औवा गंसे सैनानै औवा थसे लानानै सैनानै गुवार खालामनानै दानखावनानै बेखौ आलायनानै दोनो
मोनसे
खखा होननाय बुस्थुखौ बाहायो खखाया जाहैबाय जोङो औवा थसेजोंनो जायो बे खखाखौ जोङो औवा थसे गिदिदखौ नायनानै लानानै जोङो सिनफ्लेनानै खर'जों सिनफ्लेनानैहाय जोङो बोखाव नानै गुवार खालामो गुवार खालामनानै जोङो बेखौ हायो ओ सायो बे सानायाव नाया हाबोबा नाया दावखौबोफिननो हाया गुदुङाव नांथानानै थायो
आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जोङो ओंख्रि जानायावबो जोङो औवाखौ बाहायो
जेरैहाय मेवाइ जायो जोङो मेवाइखौ जोङो ओ बथलाव दोननानैबो जानो हायो गोबाव समसिम दोननानैबो जानो हायो एबा ओंख्रि लोगो-लोगो दाननानै लायनानै जोङो जानोबो हायो ओ अनलाजों जानो हायो जोङो औवाखौ आरो दैैनि गोजा दालिजोंबो जानो हायो ओ आरो जोंहा बेनि अनगायैबो जोंहा थैनायाव दंबावो मानसि थैनायावबो जोङो औवाखौ बाहायो मानसि थैनायाव जोङो औवाखौ दाननानै लायनानै
औवा
सायाव मानसि गोथैखौ दोननानै जोङो गारग्रा जायगासिम लानानै थाङो आरो बेनि अनगायै गिबि ओ गोनांसिनानो जाहैबाय औवाखौ जोङो धोरोम सिबिनायावबो बाहायो जेरैहाय जोंनि बर' हारिया जाहैदों बाथौ धोरोम सिबिग्रा बे बाथौ सिबिनायाव जों बाथौखौ दुमखन्नो थाखाय जोङो औबाखौनो बाहायनाय जायो औ नोंथां आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोसै नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा
औ नोंथां जेनेबा आङो आबादनि सोमोन्दै फंनैसो दैज्लाङाव मावग्रा आबाद जेनेबा मोननाय जों मा मा मावनो हायो दैज्लां बोथोराव बेनि सोमोन्दै फोरमायना होदो नोंथां
औ नोंथाङा सावरायलांदो नोंथाङा
औ आं गिबियाव फाथो आबाद खौ आं बुंनो सानग्रोदों फाथो आबाद मावनो थाखाय सिगां मा खालामग्रोनांगोन हा आ जे हा दं नोंनियाव बेसे गुवार नोङो फोगोन एबा बेसे गुवार नों गायगोन बिनि-बिनि माबानानै मा होनो दस बिगासो नङाबा पास बिगासो बेफोरबायदि आइडिया लानानै बेसे गुवाराव मावगोन बेखौ सिगां मा खालामग्रोनांगोन जोङो बेखौ सिगां जों मा खालामग्रोनांगोन? हालेवनानै लाग्रोनांगोन ना लागोरनांगोन ना नोंथां जाय बैयाव ट्रेक्टरजों। हालेवनांगोन दानि मुगायावथ' ट्रेक्टरजों हालेवनाय फैबाय जेरैहाय जोङो बुंनो हागोन गोदोहाय नांगोलजों हालेवोमोन नांगोलजों हालेवोबा जोङो जे समाव समखिनियाव नोङो ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर जों नोङो से घन्टा एबा नै घन्टायाव जोङो खनसे दस बिगाखौ जोङो खनसे बिदिनो हालौजोबनो हायोबा जों नांगोलजों बिदि हाया जों दस बिगाखौ जोङो हालौनोबा जोङो सानबाबो नांनो हागौ। जोङो सानथाम सानब्रैबो नांनो हागौ बिनिखायनो जोङो मा खालामग्रोनानै लानांगोन जों सिगां ट्रेक्टरजों हालौनानै लानांगोन ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सुख- ओ थाबनो जोङो बेयाव आबाद मावनो हागोन एबा जोङो थाबनो आव- मुलाम्फा मोननायनि माने मोनसे जाहोन जागोन आरोना नोंथां जाय जोङो। बैयाव मावनो थाखाय जों ओ सिगां गिबि खेब हालेवबाय सिखे- गिबि गिबि खेब हालेवखांनायनि उनाव जोङो ओ हाखो एसे रानहोनायनि उनाव हाग्राफोरखौबो रानहो होबाय ओमफ्राय बेनि उनाव जों हाग्रा एसे एसे गारना होबाय आरो ना। मोजां आरो बिजोंनो उम बेखौ बारखांनायनि उनाव जोङो। हालेवफिनबाय फिनसे नङाबा फिनै नङाबा फिनथाम फिनथामखौ हालेवबाय हालौनायनि उनाव जोङो। उम फाथो जे फाथो फाथो बेगर बेखौ जोङो हाथायाव लायनांगोन आरोना नोंथां बायनानै बे जोंनि ओरैनो माबालाबायनाया फाथोआ जाया नोंथां जाय जोङो ओरैनो न'आव दोनलाबायनाय बेफोरबायदि फाथोआ रज'नाया बांद्राय रज'आ आरोना नों जाय जोङो ओ सिगां एसे मोजां जोलैखौ जों दाम दाम गोसा बिथोनजों लाबोनानै जेनेबा होनबा नोङो दस बिगायाव जों माबायोबा ओ सारो सारोबा बेयाव फैयोब्ला जोङो बेयाव पास केजि एबा सय केजि बेफोरबायदि ओ फाथो बेगरखौ लानानै फैनांगोन आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो उम - सारफैनानै होनांगोन बिनि उनाव सानफैनायनि उनाव जोङो मो- मैजों बे जे मै ए मै बाहायो मोसौ हालेवनायाव हालौवखांनानै बैफोराव मै बाहायनायखौ बाहायनांगोन जायनि थाखाय जोङो बै बिसरमाबा बेसर नङाबा फाथो फाथोखौ होनदों ना आं। फाथो बेगरफ्रा सा हा सिङाव हाबनानै मोजाङै रोदोमलाङो बेयो जाहैबाय फाथोआ जों मेसें बोथोर एबा दैजलां हाबां हां समावनो फैनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव दै एबा अखा लोगो मोनोबा बैयो जे फाथो बेयो गाजा गरनाय नङा एबा खिलिखांनाय नङा आरोना। बेनिखायनो जोङो मसें मेसें बायहांनाय लोगो लोगोनो जों फोहैनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव फाथोखौ जों दैज्लांआव सो- मोनहैयो दैज्लाांआव रज जेरै माइ गायनायजों लोगोसे बेबो जौफायो माइजों लोगोसे आरो जोङो बेखौ मेसें बोसोराव दाननाय जायो आरो बै फाथो फाथोखौ जोङो नारजि गोखाफोरबो जा बानायनो हायो जोङो बिलाइ फोरफोरखौ खानानै उम लामफैनानै बेखौ जों बाजारावबो फाननानै जोङो बेयाव माखासे रांङारि रांङारि ए आ जे - रां खामायनो हायो ओ बेयो जोंनि बे राङा जोंनि जिउ खुंनाय - नायाव ओ गोबां मदद होयो आरोना नोंथाङा आरो बेजोंनो लोगोसे जोंबो जोङो फाथोआ माखासे गोबां बे गोबां मानि बे- मोननै मोनथाम बुस्थु मोनो जेरै जोङो फाथो बिलाइनिफ्राय जोङो फाथो गोजोखा नारजि आरो बेनि उनाव फाथो। सिना बिनि उनाव फाथो खुन्दुं बैयो मेन आबाद मावनायानो जाहैबाय जोङो खुन्दुंनि थाखाय मावनाय जायो जेरै जोङो दा जोङो बस्था बाहायोना गोदो सम समाव प्लास्टिक बस्था होनाय गैयामोन दा जोङो गोदो गोदो आ बाहायनाय एबा दा बाहायनाया गोबां फाराग नुनो मोन बाय मान- मानोना जोङो गोदोहाय फाथोनि बस्थाखौसो बाहायनाय जायोमोन फाथोजों बानायनाय फाथो बा फाथोजों एबा फाथोनि खुन्दुंजों बानायनाय बस्थाखौसो जों गोबां माइ सोनाय बेसर सो- सोनाय सबाय सोनाय सिबिं सोनाय एबा माबा मोनसे मुवा सोनानै दोननाय बेफोराव बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन बेनिखायनो जोङो बै फाथोखौ नांगौमोन आरो ना। जायनि थाखाय जोङो बेयाव माखासे फाथो देरनायनिफ्राय लानानै जोङो मुलि होनांगोन माखासे ओ एम्फौ जायिनि मुलि आरो गेजेराव फुख्ल'नानै होनांगोन जाय बै फाथोआ मोजाङैनो देरखा बुंनो हायो एबा मोजाङै साइस्थ' जाबोनो हायो बेनि उनाव जोङो बेखौ बिदिनो मेसें बोथोर सेप्तेम्बर अक्ट'बर सोआव दाननाय जायो आरो ना नोंथां बै बै दिन बैयाव दानोब्ला जोङो मा खालामनांगौ दैयाव औ जेरै दंग'फोर थानाय दंग' नङाब्ला जों बिदिनो गामि खाथि बिनि फुख्रिफोर थानाय बेयाव सोमनानै जोङो बे फाथोखौ मास मोननै मोनथाम सोमनायनि उनाव बैयो जाय रुयो बै रुइयोब्ला फाथो रुयोब्ला बेयाव जों सुहैनांगोन मेसें बोथोराव गोजां बोथोराव सु सुफैनांगोन आरोना दै गुसु गुसु गानो बाबाबो दांनो बाबाबो गनाय नङा जोङो ओ बिनि उनाव जोङो लाबोनायनि उनाव जोङो फाथो सिनायखौबो जों बजा हिसाबै फाननो हाबाय आरो बिनि बेनिफ्राय जोङो जाय फाथो दुरुं बै फाथो दुरुंखौ लाबोनानै जोङो फोराननानै जों बस्था बस्थायाव सोनानै जोङो महन हिसाबै जों फाननो हायो महनाव जोङो जेनेबा ब्रै रोजा एबा थामरोजा थामजौ थामरोजा बाजौ बेफोरबायदिबो मोननो हायो। जायजों जाय जोङो मोनसे ओ रां खामायनो हायो। बेबायदिनो जोङो बे फाथो आबाद खौ मावनाय जायो आरो ना नोंथां नोंथाङाथ' एसेबाबो मिथिनो हाबाय ना?
औ नोंथां नोंथांनि फाथो फोनायनि सोमोन्दै ओ आयदानि सायाव सावरायनायनि सोमोन्दै आङो बिराद मिथिनो हाबाय
औ नों आसा खालामनाय थाबाय नोंथां नोंथांजों इयुनाव लोगो मोनफिनगोन एबा बेफोरबायदिनो सावरायगोन होनना होननानै नोंथां
औ नोंथां नोंथांनि आयदानि सायाव खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो आं ओ बेफोरबायदि आयदानि सायाव उनाव रायलायबावनो मोनगोन होननानै आङो मिजिं थिबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों दे दे होमबा नोंथां दे
गोजोन्थों।